औ आं खोनादों ओ नोंथां ओ नोंथांखौ कल खालामनायनि ओ जिथु जाहोन जोङो दायो बे समाव ओ जोंनि जिथु ओ बर'नि मैगं संनाय बा मैगंनि सोमोन्दै जों बे स माव सावरायनि ओ दोरोङारि बर'नि औ औ बेखौ जों सावरायनि ओ नोंथाङा मोनथियो नामा अर सिगांबो जोंनि जिथु बर'नि मोनसे मुंदांखा ओ अनला मैगं बेखौ बोरै बानायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
अ मिन्थियो नोंथां
औ
जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बुङोबाथ' गोबां दङ जेरैहाय अनला दाउ जोङो अनलाखोनो गुबुन गुबुन रोखोमै गुबुन गुबुन मैगंजों संनो हायो नोंथाङा जेरै आंखौ फोरमायनो थिनदों जोङो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बुङोबा आं माखासेफोरखौ बुंग्रोनोसै सबायजों सबायजों अमा गोरान बा दाउ बिदियैनो मैथा नारजि अमा बिदिनो मैगं खोदै गोबां रोखोमनि नि दङ जेरैहाय जोङो अनला नोंथाङा बुंदों अनला अनलाखौ जोङो गुबुन गुबुन मैगंफोरजों गुबुन गुबुन रोखोमै गुबुन गुबुन आयदायै संनो हायो जेरै अनला दाउ अनलाजों मुला गोरान बा अनला मुला बिदिनो बासिगि बिबार अनला बिदिनो गोबां रोखोमै संनो हायो जोङो जों गुबुन-गुबुन मैगंजों आङो नोंथाङा फोरमायनो अनलानि सोमोन्दै फोरमायनो होननायलाय आङो अनला दाउनि सोमोन्दैनो फोरमायनोसै जोङो अनला दाउ संनोब्लाथाय माबोरैहाय संगोन बेनि सोमोन्दै अनलाखौ अनला संनो थाखाय जोङो गिबियावनो माइरं माइरंखौ जोङो सोमनानै लाग्रोनांगोन दसे समनि थाखाय जों अनलाखौ सोमनानै दोननांगोन जोङो से घन्टा बा नै घन्टानि थाखाय जोङो माइरंखौ सोमनानै दोनग्रोगोन दैयाव हाय मानो सो सोमो बुङोब्ला जोङो माइरंखौ गुरै जानायनि थाखाय सोमो जाहाथे जोंनि देनायाव मोजाङै गेब्लेयो जोङो देनाय बुङोब्ला जोङो अन अनलाखौहाय जोङो दिंखि आरो उवालाव देनाय बा सौनाय जायो नाथाय दा जो गोदान मुगाजों लोगोसे गोरोबनानै सोलियो जोंनि सुबुंफोरा बेनिखायनो जोङो दानिया नुनो मोनसैदि ग्राइन्डार मेसिनावबो जोङो सौनानै जानायखौ नुदों
जोङो थिग बिदिनो जोङो अनलाखौ जोङो सोमनानै दोननायनि उनावहाय दसे समनि थाखाय मोजाङै साफा सुखांनानै गरन गोनां खिरखाफोराव सुखांनानै दोनगोन फेललानानै जाहाथे थे बिनि दैया मोजाङै गसरो जोङो उवालफोराव बा ग्राइन्डार मेसिनाव देयोब्लाथाय जाहाथे बियो मोजाङै गेब्लेयो आथा आथा जानानै सि थाबा बेनि थाखाय जोङो दैखौ गसरनो थाखाय दोनग्रोगोन बिनि उनावहाय जोङो जाय दाउ दाउखौ जोङो सिथारनानै बा गोदानानै लाग्रोगोन मोजाङै सुनानै लाग्रोगोन बेनि उनावहाय जोङो दाउखौ मोजाङै एफ्रामनानै लागोन जोङो एवफ्रामनो थाखाय गिबियावनो जों बाहायो साराय सारायखौ जोङो मोजाङै गुदुं खालामनानै लाग्रोगोन साराया दुङोब्ला जोङो जेरैहाय सामब्राम गोजा होनो बेखौ होनानै मोजाङै एवफ्रामगोन जोङो संख्रि हालदै आरो जों मा मस्ला होगोन बेखौ होनाय जागोन हालदि आरो जिरा बायदिसिना सामब्राम गुफुर हाइजें बे बेफोरखौ होनानै मोजाङै एवफ्रामनानै लाग्रोगोन
औ औ
जाहाथे बिनि गोथां मोनामनाया खारो मोजाङैहाय फ्रामनानै लानायनि उनावहाय जोङो बेखौ दसे समनि थाखाय बोखांनानैबो दोनजागोन बा बोखाङाबालासिनो जोङो डायरेक्टैनो जोङो दैखौ होनानैहाय मोजाङै गोदौ होनानै जोङो माबाखौ खारैखौ होगोन जोंनो अनला ओं ख्रि संनो थाखाय जोंनो खारै खारैया गोनांथार खारैखौ जोङो होग्रोनानै लानाय जायो
खारैखौ होनानै मोजाङै गोदौहोगोन जोङो गोदौ गोदौहोनानै मोजाङै गोदौबा जों जाय अनला देनानै लादों जोङो अनला देनायावहाय बे सामब्राम गुफुर आरो हाइजेंखौ देनानै लाफा जायो थि बिदिनो जोङो बे बेखौ देनानै जोङो बे अनला दै गोदौनायावहाय जोङो मोजाङै आखायाव एसे एसे लानानैहाय जोङो बे गोदौनाय गोदौनायावहाय एसे एसे लखमनानै बा आखाइजों एसे एसे होबाय थागोन। आरो जोङो फारसेथिंजाय सागं बा गारबाजों एरबाय थागोन जाहाथ जे बियो गथा जाया जुदि जोङो सोरबाफोर संनो रोङि बा बु होनो रोङि दङब्ला जोङो दै गुदुङावहाय दाबोरफोराव गलायनानै लाग्रोनाया मोजां आरो जाहाथे ग था जाया औ जोङो दाबोरफोराव दै गुदुङाव गलायनानै लाग्रानानै होयोब्ला मोजां जायो बेनि उनावहाय बेखौ मोजाङै दसे गोदौ होनानै मोजां जाहाथे सारायाव थालोआव खामि बायदि जों एर बाय थागोन बेखौ एरनानै एसे गथा जायोब्ला जोङो बेखौहाय खारैखौहाय जोङो अनला ओंख्रियाव बांसिन नांगौ होननानै मिथिनाय जायो आरो जोङो जिहेथु अनलाखौ जों खारैजोंसो बानायखायो नालाय बेवहाय जोंना संख्रि आरो खारै। बेसोर मोननैया मोजाङै नांबासो जोंना अनला ओंख्रिया गोथाव जायो‌। जोङो मिथिनो मोनो जे अनला ओंख्रिखौ जानला मानला संनो रोङा होननानै। मानो होनोब्ला खारै आरो संख्रिरै बिसोर मोननैयो मोजाङै नाङोब्लासो मोजाङै होनो रोङोब्लासो गोथाव जायो होननानै मिथिनाय जायो बिदियैनो जोङो बेखौ साखि साखि नायनानैसो होगोन‌। बेनि उनावहाय मोजाङै नाङोब्ला जोङो जेब्ला मोननो गोनां बेयावहाय जोङो बोथोर हिसाबै गुबुन गुबुन रोखोमनि मस्ला जेरैहाय मेसें बोथोराव दुन्दिया मोनो बेखौ जों मोननो गोनाङाव मोदोमफ्रुनायनि होयो आरो नै दा दैलां बोथोरावहाय जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन मुङै गाबज्रियो बेखौ। जोङो बेखौ मगा दुन्दिया आरो गंगार दुन्दिया होननानै मिथिनाय जायो। बेखौ होनानै लागोन आरो गोथाव जानायनि मोदोमनायनि थाखाय नों थाङाबो बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन।
ओ नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनि सिङाव अनलाखो बेबायदिनो बानाय जायो। इसे मोनसे मोननै गुबुन गुबुन ओ रोखोमबो थानो हागौ मानो होनब्ला ओ औ जायगा लायै जायगा एसे बेलेग बेलेग जायोना संनायफोरा गासिबो। ओ आरो आं बेखोसो बुंनो सानबाय जे जों खारै जिथु खारै जों बेखौ मारै बनायो। ओ आं जिओ जिथु आं मिथियो जि मोनसे खारै बनायनायखौ जे ओ आंनि आबै आखौ आं आगोलाव गोदोआव फरायनाय नुबोद दोंमोन आरो माने मा खालामो जिथु जों थालिर थालिर बिफां ओ थालिर आथिया होननायनि जिथु बिफां बे बिफांख ओ गिबियावनो मा खालामो दानफायनानै बिखौ थुख्रा थुख्रा दाननानै फिसा फिसा दाननानै फोरानग्रोयो आरो मोजांहै फोरानो बे दुब्लिफोराव बा अबावबा जायगाफोराव फोरानो बेबायदिनो फोराननानै बिखो उम ओ जेथिया रानो अब्ला बेखौ सावो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ सावनानै बिखो ओं जेब्ला बे सावबाय दा सावनानै जि हांगार जागोन बेखो हांगार खो लदा खालामनानै बिखो दै होनानै सरनानै बिनिफ्राय औ ओ बनायना लानायखौ आं नुबोदों आरो बिखौ। बे मोनसे जोंनि बर'नि पियुर मोनसे खारै आरो। दानियाथ' बिदि गुबुन गुबुन ओ बेकिं माबा बिजिद सदा बिदि बेलेग बेलेग आरि मामबि खारैफोर मोननो हायो आरो जोङो। जों मेनलि बर'फोरा जिथु बाहायनाय जि खारै बेयो जे थालिरनि आथिया बिफांनिफ्राय ओ बानायनाय बियो मोजांसिन बा साबसिन आरो खारै हिसाबै।
औ।
ओ आरो बिदिनो जोङो ओ मा मा मैगं दोङो नोंथाङा बेनि सायाव आंखौ सोंनो हागोन उम।
औ जेरैहाय जोङो नोंथाङा खारैनि सोमोन्दै बुंदों। आङो कारैनि सोमोन्दैबो नोंथांनो फोरमायनो हागोन जुदि नोंथाङा मिनथिनो लुगैयोबा औ। जेरै नोंथाङा बुंदों बेकिं सदा बायदिसिनाखौ बाहायो होननानै औ बाहायो नोंथां। नाथाय जोङो थालिर बिफां होन नोंथाङा जेरै बुंदों आइटिया थालिर आइटिया जोङो थालिर खौ मोननै रोखोमनि थालिरखौ जोङो बानायनो हायो। खारै आइथिया थालिर आरो जायखौ जोङो मोनसोरबो बुंना बुंनाय जायो।
आतसा औ औ।
बेखौहाय जोङो बानायनाय जायो। आरो जोङो बांसिन गोबाब मा जायो होननानै माखौ मिथियो थालिरनि मादाखौहाय। थालिरनि मादाया बांसिनै गोबाब जायो औ। थि बि दिनो जोङो मिनथिनो मोनदों बा नुबोदों नुबोदों दि माखासे बेसर बेसरनि बा सबाइ सबाइनि साबाजोंबो जोङो खारै बानायनायखौ नुबोदों। आरो नालेंखर नालेंखर बिगुरनिखौबो आरो जायखौ जोङो मैथ्रु बा मुदुफुल होननानै मिथियो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव जोङो गुबुन गुबुन मुङै गाबज्रियो।
औ नंगौ औ।
औ बि थिग बिदिनो जोङो बेखौबो बानायनाय नुबोदों। जोङो न'खरावहाय बाहायनो थाखाय जोङो सबाय बा थालिरनिखौनो बाहायनाय जायो। हायोब्ला जोङो थालिर आरो सबायखौ बाहायो। बाहायनाया मोजां। माखासे फोरावहाय जोङो माखासे गुबुन गुबुन जिनिसाव जोङो मोजां देहानि थाखाय मोजां नङा होननानै मिथियो।
औ औ नंगौ।
थालिर बिफांनिखौ बाहायनाया मोजांसिन मानो होनबा जोङो खारै खारैखौ जोङो गोबाब बिफा हिसाबैसो बाहायो नालाय जोङो। गोबाबखौ जोङो थालिरावनो मोननो हायो आइटिआ थालिर आरो मोनसोर थालिर मोननैयावहाय। बेसोर मोनैयाव जोङो मोननो हायो।
आ नोंथाङा जि बुंबाय नंगौ सैथो थारैनो। आंबो हो गोबां मिथियामोन आरो माने आं थालिर आं मोनसेल' आं खारै बोरै बनायो बेखौल' मिथियोमोन जे थालिर नि ओ आथि बेनिफ्राय ओ बानायनायखौ नुबोनाय थाय आं बेखौल' मिथियो आरो। बिदिनो आरो जोंनि बर'फोरा ओ गुबुन गुबुन मैगंफोर ओ हाग्राफोरावनो मोननाय गोबां मैगं जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। आं गोबांनि नामफोरखौ मुंफोरखौ आं मिथिजोबला बिदिनो माने जोंनि बर'फ्रा माने ओ ओ हाग्रा बंग्राफोरावनो ओं खिसुमान मैगंफोरखौ नागिरनानै ओ जाबोनाय जों बेखौ नुनो मोनदों ओ ओ जोंनि आबै आबौमोननिफ्राय जोङो मोनबोदों बा सोलोंबोदों। बेबायदिनो आरो
औ।
आरो नोंथाङा मिथिबावो नामा माबाफोर बेलेग मैगं? जोंनि बर'फोरनि मोनसे मुंदांखाफोर
जों बर हारियाथ जोङो गोबां मैगंखौनो जोङो हाग्रा बंग्रानि फ्राय बुथुमनानै जायो मानो होनब्ला जोङो बुंनो हायो जे माखासे गुबुन गुबुन मैगङाव जोंनि इनि हादोरावनो जा बायदिसिनायानो जा जों बुंनो हायो दि गोबां रोखोमनि जोंनि देहानि मोजां खामानि मावग्रा मैगं दङ होननानै मि थियो माखासे मैगं जेरैहाय जारि जारिखौनो बुं जारियाबो जोंनि देहानि थाखाय मोनसे मोजां खामानि मावो।
आरो माखासे जारि जानाय बुङो। जेरै सालाय बायदिसिनायाव जायो बेफोरखौ जोङो ओ जारि फिथाइखौबो बाहायनाय नुनो मोनदों बिदिनो जोङो मैगं खारदै बे मैगं खारदैयावबो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि हाग्रा बिफांखौनो जोङो दैज्लां समाव बुथुमनानै खारै मैगं जाबोनाय नुदों मेसें बोथोरावथ जोङो मिथि खायो लाइ लाफा बेफोरजोंनो खारै मैगं जायो होननानै नाथाय जों दैज्लां समावबो जोङो हाग्रा मैगं गोबां रोखोमनि बुथुमनानै जाबोनो जाबोदों बा जानो हायो होननानै मिथियो आङो बेफोरो जोंनि देहानि मोजां खामानि मावो होननानै
औ नंगौ। दानि जों जुदि नायोब्ला जों गोदो जिफोर मैगंफोरखौ जोङो जोंनि न फोरावनो मोनोमोन। जों बेखौ खिसुमान दायो बायनासो जानांसै आरो मानो होनब्ला जोंनि बारिफोराव मैगंफोरा एसे खमायलांदोंसै एबा हाग्रा मोननाय मैगंफोरा खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। बिदिनो मोनसे जोङो दैयाव थानाय जि गलम